हेल'।
खोनादों ना नोंथां?
ओ दे खोनादों नोंथां दे ओ।
ओ गिबियावनो ओ जे फुंबिलिनि गोजोन हामलानायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ दे दे नमस्कार।
आं दा नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जे बर'फोरा माइ आबादखौ माबोरै मावो बेनि सायाव एसे सा सावरायगौमोन आरो नोंथांनो। थाङा जुदि एस
जागोन दे नोंथां दे हागोन हागोन नोंथां दे हागोन दे।
औ दा जोंहा माइ आबाद मावनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन खोथिया। दा बे खोथियाखौ जोङो औ दा बे जों खोथियाखौ गायनोब्ला जोंनो जे बोसोराव जोङो गायखांनाय माइज्लि। बै माइज्लिखौ जोङो जेरै जोंनि खाथि खाला हाथाय बाजार एबा सोरनिफ्रायबाबो जों बिना लाब बोनो हायो आरो नोंथां दा थिग बेबादिनो जो माइजलिखौ जोङो न'आव लाबोनानै जों बेखौ फाथो बस्थायाव आरामसे सोनानै जोङो फुख्रि एब बा नालायाव सोमना दोनगोन आरो नोंथां दा बेखौ जों सोमना नै जोङो हरनै एबा हरथाम सोमगोन। आरो बै सोमनायखौ जोङो जेब्ला बोखांगोन ना बोखांनानै जोङो न'आव खालि जायगायाव जों आरामसे दोनगोन जाहाथे बिनि दैफोरा दा जोंहा फैबाय जे दुब्लि दुब्लिखौ हालेवनाय। दा जोङो गिबिया गोदोनि दिनावथ' बर'फोरा नांगोल मोसौ हालिसे लानानै बिब्दि हालेवनायखौ नुयोमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव जे टेकटरफिसानि फ्राय गिदिर माने बायदिसिना मेचिन ओंखारबाय आरो हालेवनो थाखाय नोंथां दा जोङो गिबियाव हाखौ मोजाङै हालेवना लागोन दै था दै दै थानांगोन आरो बेयाव नांगौ बिबांनि दा जों हालेवना लाखांनानै जे मै होनानै स्लिम खालामना लाख खांगोन जों जा समनानै दोननाय माइजलि जोङो खादा एा दोआव लाना फैनानै जों बेयाव आरामसे सारगोन आरो। दा बै जोङो फोखांनानै जे हर गेजेरावनो बे खोथियाया माने ओ रज'यो आरो। दा रज'खांनानै फैबाय जे जों बेखौ ओरैनो फोनानै दोनबाल' जाया नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बर' गामियाव माने फिनाय मोसौ बोरमा दावमा दाउसा माने बै जोंनि खोथिया हागौ
दा जोङो बिनि थाखायनो जोङो जोंनि ओ खोथिया थलियाव सोरगिदिं औवानि बेरा एबा जोङो नेट बायदिसिना होनानै रैखा खालामो आरो दा बिब्दिनो थामजि साननि गेजेराव बै खोथियाया फुननो हानाय लामायाव फैयो दा जोंहा फैगोन माइ गायनाय दा माइ गायनोब्ला जोंनो हाया गोथौ द्रायबो नङा एबा गोजौ द्रायभबो नङा जानो मोननाय नङा आरो मानो होनोब्ला माने जोंनो माइ गायनोब्ला दै थानांगोन बे दै थायाब्ला माने माइआ माइ आबादा जानाय नङा दा बेनिखायनो जों जोंनि दुब्लि मोजाङै हालेवना लागोन लाखांनायनि उनाव जोङो दब्लाय दब्लाय जे आलि होनाय जागोन आरो दै थानायनि थाखाय नोंथां दा बिब्दिनो जोङो जोंनि खोथियाखौ जे आइजोफोर एबा जोङो हाजिरा लानानै फुगोन आरो फुखांनानै जोङो जेब्ला माइ गायनो फैगोन ना अब्ला जोङो दुब्लियाव खोथियाखौ रानना होनानै जों बयबो लोगो लानानै माने माइ गायो आरो जे जोंनि खाथिनि आइजोफोरखौ लोगो लानानै दा गायखांनायनि उनाव फैगोन जे बियो दानसे एबा दाननैनि उनाव माने सोमखोर महर लाबोगोन आरो बे माइआ दा माइखौ गायना दोन गायनानै दोनबाल' जाया नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा माइआव बायदिसिना फिनाय एम्फौ एनला आरो बै मयाव जोंनि जेरै हाग्राफोरा रज'ना थायो अब्ला जों बेफोरखौ साफा खालामाबाय एब्ला एम्फौ फोथैनाय मुलि रासायनारि बेफोरबायदि होआब्ला माने बे माइआ मोजां जानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो माइआव एम्फौफोर जायोब्ला जोङो रासायनारि मुलि बाहायो आरो हासार होयो दा थिग बेबायदिनो जोंनि माइयाव जुदि हाग्रा रज'योब्ला जोङो न'नि मानसि एबा सासे लोगो लानानै जोङो फुनायखौ फुयो आरो सुखांनानै बे माइआ माने इंराजिनि जे जानुवारि फेब्रुवारि बैफोर दानाव माने हानो हानाय लामायाव फैयो दा गोदोनि एबा दानि सुबुंफोरखौबो नुयो नाथाय बारा नुनो मोनला माने गोदो माने खासि गंसे लानानै बिदि जों माइ हानो थाङोमोन आरो दाबो नुयो नाथाय दानि ज औ दानि जुगाव जों नुनो मोनदों जे माइ ह गोबां गिदिर मेसिन ओंखारबाय जेरै दुब्लि फोथाराव बे मेसिना ओंखारनानै जे फारसेथिं माइआ गलाङो फारसेथिं जोंनि जिगाब बिब्दि ओंखारबाय आरो नों नोंथां मानो होनोब्ला जोङो आखाइजों लानानै माइ हायोब्ला गोबाव सम नांगो आरो बिब्दिनो जों जुदि मेचिनजों जोङो हायोब्ला माने से घन्टा एबा नै घन्टानि गेजेरावनो जोङो बिगाब्रै बिगाथाम बिब्दि हानो हायो आरो दा बिब्दिनो जोङो हा न'आव लाबोगोन ओ जों मिचिनजों हायाबालासिनो एबा खायसेया हायो बिब्दिनो लाबोनानै जों बेखौ मारान होगोन बायदिसिना दा माइयाबो गोबां रोखोमनि दङ नोंथां जेरै
ओ ओ नंगौ नंगौ ओ
रनजित बायदिसिना गोबां जेरै माइब्रा बैफोरि दङ आरो जेरै जोङो माइब्राखौ फिथा जानो थाखाय गायो एबा खायसेया ओंखाम गुफुर जानो थाखाय बाहायो आरो दा बिदिनो माइ लाना माइ बेसेन दङ जेरै जोङो ओ बर' गामिनि सुबुंफोरखौ बांसिन नुनो मोनो जे जोङो माइ आबाद खालामनानै जोङो माइखौ न'आव लाखिनानै जोङो ओ हाथाय बाजाराव माने फानहैनानै गावनि जिउ खुंनायाव माने एसे मदद होयो आरो जोंनो माइ आबादा दा मानो होनोब्ला जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने माइ गायनाया जोंनि बर'फोरनि जिउखां राहा। दा बिब्दिनो जोङो ओ माइफोरखौ बायदिसिना रोखोमनि गायनानै जोङो जोङो फाननानै रां खामायो। बिब्दिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जे माइ आबादखौ माबादि रोखोमनि गायो एबा ओ मा मा ओ एबा मुंनि माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा?
ओ हागोन दे निस्सय हागोन आरो नोंथांनिफ्राय बेबायदि माखासे खेथिनि सोमोन्दै माने खृषिनि सोमोन्दै अबिगथा मोननायखाय हामबाय होनदों। थारैनो नंगौ जोंनिथिंबो गोबां बेबायदि माइ गायो मानो होनबा जेसेबांखि साखरि मावा जानो जानो हागौ मानो गोबां मा होनो बेबायदि सेलेरि मोनबाबो मानो होनबा माइयानो मानसिनि थाखाय प्रधान नंगौना नङा? माइयानो मानसिनि थाखाय प्रथान बेखायनो माने आरो जोंनियाथ' थ' दा बर' जानाय नालाय मा होनो माइयावनो गासैबो सोनारनानै थाजोबो।
औ
गासैबो माइयावनो सोनानै थाजोबो आरो जों गोबांखोनो नुबोदों उन्दैनिफ्राय गोबां बेबायदि माइ गायनानैनो मानो होनो गुबुन आबाद मावा। बेबायदि माने माइ गायनानैनो माइजोंनो माने न'आवबो सोलियो आरो बेखोनो जायोबो आरो बेखोनो माइखौनो फाननानै मा गथ' गथायखो फराय होनाय फोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो।
औ
आरो गोबां बेबायदि आबाद खालामो जेनेबा गोबां माइ दोङो। दा जोंनिथिं बांसिन मानसिफ्रा गया होननाय मुंनि ना माइखो गायो।
औ औ।
मानो होनबा गोबाङानो होनो दे जानो थाखाय गोबां बेबायदि मा होनो मोजां मोजां माइ दोङो जेरै मा होनो रनजित आयजंफोरा जानो थाखाय मोजां नाथाय माखासे प्रदाक्सनाव माने एसे खम होनो आरो माबखो बेफोर माइफोरखो। प्रडाक्सनाव एसे खम जाहैयो होनो आरो, आरो जुदि मानो होमबा गयाया जानो थाखाय इमान बेबायदि रनजित बायदि आयजंफोर बायदि नङा। गोदोर गोदोर गिदिर एसे नाथाय अब्लाबो मानो गयाया बहुद बेबायदि बांसिन प्रडाक्सन होयो आरो बिसोर। नायबा
औ
दा बिनिखायनो जोंनिथिं गोबाङानो बेबायदि गयाफोरखौ गायो। आरो बेबायदिनो आरो गोबाङा सोरबा सोरबा बेबायदिनो आसु माइबो गायो।
औ
बोसोराव खोननै बेबायदि माइबो गायो आरो गायनानै माने गोबां बेबायदि बोसोरसेयावनो। मा होनो प्रडाक्सनखौ बांसिन मोननो हायो आरो।
औ
आरो माइ गायनायनि मुलाम्फाया बेनो मा होनो बहुद मोजां। जायनि न'खराव माइ खेथि मावो बिसोरो मा लोगोसे माइ बायनायनि फ्रायबो गोबां बेबायदि रेहाय मोननो हायो आरो
औ।
न'खरावबो मोनजायो लोगोसे आरो मा फाननोबो मोनो आरो
औ।
लोगोसे जुदि माइफोरखो जुदि गोबां गायना लानो हायोबा बेबायदिनो गुन्दैनिफ्रायबो माखासे बेबायदिनो अमाफोरफोरखौ फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो।
औ।
आरो बर्तमानाव बर्तमानावबो जोंनिथिं बांसिनानो ट्रेक्टरजों मावोसै नाथाय गोबां बेबायदि खना खना गामि फोराव जोंनिथिं दाबो मोसौदोंनो हालि एवनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा मानसिफ्रा होनो जे मोसौदों एवनाया बांसिन मोजां जायो हाया बेबायदि होनो।
औ नोंगौ नोंथां।
जुदिहे जाहा बेबायदि फोथार हा गैया आ आरो जोङो उन्दैनिफ्राय बेबायदिनो दुब्लियावबो अंखारफेराखै नाथाय अब्लाबो गुबुननि मावनायफोरखो बुंनायफोर ओ जों खोनानो मोनो जे ट्रेक्टरजों एवनायनिख्रुइ बांसिन नांगोलजों जुदि मोसौजों एवोबा मा होनो बांसिन मोजां जायो होनो आरो। आरो हायोबा बेबायदिनो लोगोसे माइब्राखोबो खेति खालामनानै गोबांखोनो बेबायदि रां खामायनायखो जों नुनो मोनबोदों मानो होनबा जोंनि गामिसिं दाबो गोबां बेबायदि खमान खमान माइब्राखोबो गायफायो मानो होनबा
औ।
माइब्राया बांसिन दिमान्ड दोङो होनो आरो जायफोरा माइब्राखौ माने खेति खालामो।
औ।
मानो होनबा बेबायदिनो मा होनो गोबां फेस स्टिभेलफोर दोङो नंगौना नङा? मा होनो जि फेस्टिभेलफोराव बेबायदिनो फिथा देनाय जायो फिथा सोमनाय जायो आरो मा होनो माइब्रानि गोनांथि जायो फिथा गुन्दैनि थाखै। अब्ला बै समाव माइब्रानि दामा मानो सेरसेयावनो आसि थाखा नोबै थाखा जाहैयोनो माइब्रानि माइ-माइब्रा माइरंनि दामा।
औ।
आरो बेबायदि गोबां बेबायदि माइ गायनानै माने मानसिफोरा उदपादन खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंनिथिं दायो बांसिनानो बेबायदिनो मा होनगोन गया गया माइखो बांसिन आबाद मावो आरो गया माइखो मानसिफोरा बिनिखायनो मावो जोंनि थिं मानो होनबा प्रदाकस'ना बेहा बहुत बारा होननानै जों मिथिनो हायो। जुदि बिगासेयाव जुदि बिगासे फोथाराव रनजितफोरा जोसाफोरा जिखुनु माइफोरा आयजंफोरा जेसांखिनि प्रडाक्सन होयो बिनि बांसिन माने प्रडाक्सनखौ गया माइआ होयो होनो आरो। आरो जायफोरहा एसे इनै दोङो बिगानै बिगाथाम बेबायदि जुदि फोथार हा गोनांफोरा हायोबा बेलेग माइखो दोनथ'नानै गया माइखो गायनाया साबसिन मानो होनबा गया माइआ गोबां प्रडाक्सन होयो आरो गया माइआ मा होनो जायोबो बेलेग माइफोरनि माबायाव थुलुनायाव नायबा जों नुनो मोनो जे गयआ माइआ बांसिन जायो जि माइयाव माने दुब्लियाव बेबायदिनो रनजितफोरा जाया आयजंफोरा जाया गोबां माइ फ्रा जाया नाथाय बेबायदि हायावबो माने गया माइखौो बहुत जानायखौ जों बर्थ'मानाव नुयो आरो
औ
अब्ला आं जिखिनिखौ बुजिबाय आं नोंथांजों सावरायनो मोननानै हामबाय होनदों आरो आंनिखु बांसिन मिथिनायनिख्रु बांसिन अबिगथा आयदिियाखौ नोंथां मोननो हानायाखाय नोंथांखौबो गोबां साबायखर थाबाय
औ नोंथाङाबो जाखिनि बुंलांबाय माइनि मुंफोरखौ जे मा माइआ साबसिन हामसिन बेखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय आरो नोंथाङा। गोबां सैथो बाथ्रा बुंदों जे जोङो आथिखालाव ओंखारनाय जे ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायनि फ्रुइ जोंनि नांगोलजों हालौनाया माने मोजांसिन जायो आरो होननानै दा नंगौ बे बाथ्रायासै मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो नांगोन जों हालेवबोनाय नालाय जे नांगोलजों हालेवब्ला जोङो लासै लासै हालेवनाय जायो नालाय गासै
ओ
होलांखायो नालाय बिब्दि जाहोनाव मोजां जायो आरो जोंनि हालेवनाया दा बे नोंथां